औ नोंथां गिबियावनो खुलुमग्रोबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हा हामलायनायखौ नोंथांसिम जा जासिहररनाय थाबाय
औ नोंथांङा आंनिफ्रायबो नोंथांखौ गिबियावनो खुलुमग्रोनाय बाहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आं आं नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव ओ सावरायनो लानो होननानै सानदों नोंथाङा जुदि सम दंबा आंनो समखौ होदो नोंथां।
औ देलाय होनलाय सम दं नोंथां आंहा।
औ मागोनि बागै आरो नोंथां।
औ देलाय ओ
औ ओ मागो होनोब्लाथ' नोंथांङा मिथिखागौ मागोनि मागोनि सानसे सिगां एबा भुस दाननि जोबथा खालारखालि ओ जों बेलागुर सावग्रोनाय जायो आरो। बेलागुरखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंङो सि सिगांङावनो ओ औवा थंथाम गायग्रोनानै उननि बेनि उनाव जों माइ जिगाब एबा ओ दुनायखंखौ बे औवा थंथाम गायनायनि गेजेराव बुरजा होनानै जों बेखौ साव सावनाय जायो आरो।
औ नंगौ नों
बे बेलागरखौ जोंङो गोदोरबो बानायनो हायो फिसाबो बानायनो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ बेलागुरखौ जों पुस दाननि जोबथा खालाराव जों फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जों बिखौ सावनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा ओ मागनि सेथि खालार खालि जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गामिनि गेदेर गोलाव आबै आबौमोनखौ। ओ जोंङो खुलुमनो थांङो आरो बिनि बिनि उनाव जोंङो फिथा सावो आरो ओ जोंना फिथा सावोब्ला हरावबो सावनाय जायो फुंङावबो सावनाय जायो जों फिथाखौ जों हरावबो सावनाय जायो आरो। फुङावबो सावनाय जायो मा मा फिथा मा मा फिथा सावो होनोब्ला जोंना जेरै फिथा लावदुम ओ एनथाब फिथा बिदिनो नालेंखरनि लारु ओ बिदिनो थावनि फिथा बायदि बायदि फिथाखौ जों बानायनाय जायो आरो नोंथां। आरो आरो जों गामि गामि नखर नखर मागिनाबो जानाय जानाय जायो आरो आरोथ' ओ जों मागोनि नामाव जों आलासिबो जानो थाङो आरो आलासि फोरबो। फैनाय जायो आरो जोंनियाव।
औ।
आरो जोंना बिदिनो ओ ओ गुबुन गुबुन ओ लोगोफोराबो जोंनिया ओ ज' जानानै फैनानै जाफैनाय जायो आरो ओ आरो जाहैनायबो जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो मागोनि मुङाव जोङो ओ‌ खानाबो जानाय जायो आरो। एक थारिक खालि बेहाय जोङो मागो जानायाव बिदिनो जोंनियाथ' ओ ओ जौ गो जौ गोरान जौ गिसि न'वावनो सावखायो नालाय। बेफोरखौ जोङो लानानै बिदिनो ओ बेदर फोर फोर बायनानै बेयाव जोङो। लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां।
अ
आरो आरो जोंनिया मागोनि नामाव ओ से खालार खालिनो जोंना अमा बुथारनानै बि ओ बिदिनो नखर नखर रान राननाय जायो आरो
औ औ।
औ बेयायनो जोङो रंजा बाजा बिदिनो रायजोआवबो ओ जोंना खाना जानाय जायो आरो आरो जोंना मागो गोनि नामाव बिदिनो फांसन बिदि खालामनाय जायो आरो बेहाय जोङो फांसनाव जोङो ओ ओ सल' खनग्रा एबा मेथाइ खनग्रा बिदिखौ जोङो लिंहरनानै ओ रंजानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओ आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां ओ मागोनि बागै नोंथाङाबो एसेओ ओ सम दंबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
जों दा मागो होनब्लाथाय जोङो ओ मागोनि जोङो एक थारिकनिफ्राय नङाबा जोङो मागोनि मागोनि सिगांनि पुस दाननि लास लास्ट खालार खालि जोङो अ बे खालार खालि जोङो बेयाय बेलागुर बेलागुर बेफोरबायदि सावनाय जायो नोंथाङा दानि होनलांबाय नंगौ
ओ।
दा बेलागुर सावखां बेलेगुरखौ माबोरै सावो होनबाथाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो औवानि जोङो अबेबा थंबा नङाबा बेफोरबादियैनो थंथाम बेफोरनिबो बानायनो हायो। बेफोरबादिनो जोङो बेफोरबादि खालामनानै जोङो जि गाब एबा गय दुनायखं बेफोरबायदिनो होनानै जोङो बेखौ बेलागुर बानायनाय जायो आरो बे बेलागुरखौ जोङो फुङावनो
औ।
सिखारनानै जोङो बे बेलागुरखौ दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बेखौ सावो आरो बिदिनो रावबो सिखार बेफोरबायदि समाव माने फुङावनो सिखारनानै
औ औ।
आरो जोंना मागनि से खालार खालि जोंना फिथा जानाय बेफोरबायदिनो सान जाबाय। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ।
औ बेफोरबादिनो जोंना फिथा फिथा सावनाय फिथा सावनाय मागोनि एक दान एक खालार खालि बेबायदिनो जोङो फिथाखौ खौ बोरै सावोब होनबाथाय जोङो फास्टावनो जोङो अननि अन देनांगोन बे अनखौ खौ जोङो माइरं माइरं माइरंखौ खालामनाय जायो माइरंखौ जों फार्स्टआव दैयाव सोमना दोनग्रोनाय जायो। जोङो हरावनो हरावनो दैयाव सोमखानानै माइरंखौ आरो जेब्ला बेयो गुरै जाख जानानै थायो बे बे गुरै जाना थानाय माइरंखौ जोङो ओ वाल वालाव देनानै देग्लिनानै जोङो मिस मिस खामनानै बेखौ आरो सालिबावो आरो नोंथां गुन्दैयै।
अ औ
खालामबावो बेनि उनाव जोङो बेखौ थावनि सिथाव एन्थाब फिथा फिथा लावदुम बिदिनो बायदि बायदि फिथा सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बे फिथाफोरखौ जोङो मागियोबो आरो न'खर न'खर बेफोरबायदिनो फुङाव सोराबो सोरानावबा सा लोंनो फिथाजों बिदिनो मागोनि मुङै बे बिदिबो जाहैनाय जायो आरो नोंथां जोंना।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोङो मागोआव नों दानि होननाय बायदि रायजोनाव अमा बेफोरबायदि राननाय जायो बुथारनानै नोंगौ। बेयो गुबुन गुबुन गामियाव जाया माने बेलेग सोरनावबा जायो अबावबा जाया बेफोरबायदिनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
थिग बेबायदिनो जोङो मागोनि से खालार खालि जोङो गासिबो मानसिफोरा दाउ बेफोरबायदिनो बेदर ना बेफोरबायदि जायो आरो। माने नुयो जोङो मागोनि नामाव जानाय बेफोरबायदि।
औ।
बे थिग बेबायदिनो जोंना गामि गामि अबबा गामि गामि जोंना बेफोरबायदिनो खेला होयो नानि खेला हांसोनि खेला दाउनि खेला बेफोरबायदिनो होनाय जायो आरो नोंथां। मागोनि मुङाव। मागोखौ जोङो से खालारनिफ्राय लानानै सानथाम फालियो जों दानिया सिगाङो बेसे सान फालिमोन मिथिनो थाङा सिगाङो बेफोरबायदिनो जानो हागौ एसे गोबावमोन। जों दा जोंनि जागायाव माने से खालानिफ्राय थाम खालारसिम बिदिल फालिनाय जासि जाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोङो मागोखौ मागोआव जोंना गोजां बोथोरबो जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
बै गोजां बोथोराव जोंना माग मेला बेफोरबायदिनो फुजाबो जानो थाङो आरो।
औ औ।
गोजां बोथोर आरो जोङो गोजां बोथोरनि मुङै जोङो मा होनो बेफोरबायदिनो फिथा सावनाय अर सायनाय गामि गामि ज' ज' थानानै अरसायनाय बेफोरबायदिबो जायो आरो खुवाबो ब'या मार नाय जायो नोंथां लामा नुयि मालाबा सम लानानै लामा नुयि बेफोरबायदिनो जायो।
औ।
गोजां बोथोर जानाय लोगो लोगो जोंनिया जोबोर गोजांनाय जायो आरो बे मागो मोनफैनाय लोगो लोगोनो। गेजेर ससेयाव हाबनाय जाबाय नालाय मागोआ बिदिनो जोङो जोबोर गोजाङो बे बै मागोआव माने पुस माग बेयावथ' गोजां बो थोर जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां औ।
जे जोङो मागोखौ बोरै जोङो मागोआव फिथाइ सामथायाइ बेफोरबायदि दा जोंनियाव बोरै फिथाइ सामथायाइ गोलोम बोथोराव बिदि मोनो गरम बोथोराव। नाथाय मागोआव बेफोरबायदिखौ मोनजानो थाङा आरो जोङो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां‌।
जोङो बेफोरबायदिनो मागोआव बिलाइनि दंफांनि बिलाइ बेफोरबो रानस्रिनानै सिरिलांजोबो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां मागोआव जों रानस्रावस्राव बिदि बोथोर जानाय बायदि मोनो।
औ।
जेब्ला जोङो बिलाइ गोरलै खिलियो होमबाथाय जोङो बैसागु बैसाग दाननि एक खालाराव जोंना बिलाइ गोरलै गोरलै रोदोमनो हमो सोमखोर समायना बेफोरबायदि नुनो थाङो आरो
औ औ नंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो जोङो मागोखौ फिथाजोंनो फालिनाय जायो आरो फिथा जानाय सावनाय बेफोरबायदिनो बेजोंनो फालिनो थाङो जों मागोखौ माने आंनि मोनथिनायाव आरो नोंथां माने
औ औ
मागोआव जोंना आलासिबो जानो थाङो आलासि आलासिबो फैयो आरो नोंथां न'खर न'खर बेफोरबायदिनो खायसे मागोनि नामाव दाउ लानानै एबा बेदर लानानै बेफोरबायदिनो सोरबा बेफोरबायदिनो थाङो बिहावनाव एबा बिखुनजो बेफोरबायदिनो थाङो आरो आलासिनाव
औ
आरो बेबायदिनो बेबायदिनो लानोबो फैयो बेफोरबायदिनो दाउ अमा बेफोरबायदिनो लानाबो फैहोननायखौ जों नुनो मोनो आरो मागोनि मुङाव आलासि जानायखौ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जोंना मागोआव बेफोरबायदिनो फिथा जानायजोंनो फालिनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां जोंनाथ' मागोआ
नंगौ
औ फार्स्टावनो जोङो फिथाखौ जों सावनायनि सिगां फिथाखौ फार्स्टआव जों अरावबो होनाय जायो आरो न फिथाखौ सिबिं बेफोरबायदि होआलासिनो फिथा एन्थाब फिथाखौ जोङो बोरै सावो होनबाथाय जोङो फार्स्टआवनो बै अन देग्लिनायखौ होनानै जोङो सारायाव बेखौ दाब्लेब्ले खालामनानै जोङो फार्स्ट सिबिं एबा सिनि सिनिजों लगायनाय सिबिंजों सिनिजों लगायनाय एबा गुरु गुरु मेथाइ बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बेखौ जोङो रलै रलै थनलांनाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो मोनो बेखौ बोखांना दोननाय जायो थिग बेबायदि जोङो लावदुम फिथा ज जोङो बेबायदिनो फार्स्टआवनो जोनो बेबायदिनो अन गुन्दैखौ होग्रोनानै बेनि सायाव सिबिं एबा गुरु मेथाखौ होनानै आरो बेनि सायाव बेफोरबायदिनो अन होनानै आरो बेनि सायाव सिबिं दै सिनि लगायनानै आरो बे बिदिनो अन होनानै जोङो बेफोरबायदिबो संनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माबाखौ लावदुम फिथाखौ जोङो अर मा बिदि सारायाव सावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जौ बेफोराव सावनाय जायो दै गुदुंजों
औ औ जोंनाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां
औ औ
दा जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां मालाबाफोर सम मोनबा रायलाय फिनसिगोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे